औ नोंथाङा खोनादों ना नोंथाङा आंनि बुंनाय रावखौ मोजाङै खोनादों ना
औ खोनाबाय नोंथां
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
ओ ओरैनो बिसिनायाव गोलांना दं नोंथाङालाय
औ आं मोनाबिलिनि एसे ओ‌ जिरायनानै दङ
अ
नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों नोंथांजों एसे ओ दोरोङारि ओंख्रि एबा जानाय लोंनायनि सायाव एसे सहाय खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां। सावरायजागोन दे।
औ नोंथाङा ओ सावरायनो थाखाय एसे सम ओ होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ सावरायजागोन नोंथां।
औ आ दे बि दिब्ला सावरायनोसै एबा जागायनोसै।
औ
जोङो ओ दोरोङारि ओ जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला एबा ओंख्रि होननानै बुङोब्ला गोबां दङ'।
औ औ
औ जोङो मोनसेल' औ मोनसेल जोङो मुं ओ मोनसेल' मुंनि ओंख्रिखौ जोङो मख'नो हाया बेयाव गोबां रोखोमनि ओंख्रि दङ'। औ गोबां रोखोमनि ओंख्रि दङ' जायखौ जोङो गोदो आबै आबौमोननिफ्रायनो ओ ओ सोलोंनानै ओ ओ बिनि सायाव बे बेनि सायाव बे बेबायदि सोलोंनानै जोङो दिनैसिमाव लासै बेफोरबायदि ओंख्रिखौ जोङो संनानै जागासिनो।
औ
औ ओ बिदिनो जोङो ओ बुंनो बुंनो थाङोब्ला बिदिनो जोङो सबाय ओंख्रि, सबायाइ ओंख्रिखौबो जोङो औ गोदोनिफ्रायनो जोङो बाहायबोगासिनो दं आरो दाबो बाहायगासिनो दङ'
अ
औ जोङो
जोङो बुंनो थाङोब्ला जों सबाइ
सबाइ ओंख्रिखौ ओ माबायदि ओ सङो बेखौ जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला बेयो ओ सबाइखौ सङोब्ला गिबियावनो सबाइखौ जोङो ओ मोजाङै सोमनानै लानानै सुनाय जायो बिगुरा खारागौ मानि रुइहोनानै मोजाङै सुय सुना नै लायो।
बिदिनो सबायजों
ओम।
ना बेदर। बेदर ओ साम' बायदिजों जोङो संनोबो हायो दाउजोंबो संनो। संनो हायो।
औ।
औ बिदिनो जोङो मोजाङै ओ साम'खौ एवफ्रामना साम'जों संनोब्ला जोङो साम'खौ मोजाङै एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो बेनिफ्राय जोङो सबायखौ ओ। ओ साम'खौ बोखांनानै सबायखौ जोङो संनाय जायो बिदिनो। खारैबो जायो बिदिनो। ओम। स साम'खौ। उनावहाय होनानै ओ मस्ला मस्लि देनानै होनाय जायो। दा बिदिनो ओम। मोनखांबा बेखौ ओ टेस्ट नायो। गोथाव जादोंना जायाखै एबा थावदोंना थावाखै। जुदि मोनबायब्ला बेखौ बोखांनानै जानाय जायो दा बिदिनो ओ अनला ओंख्रिखौबो जोङो ओ माबायदि बानायो होननानै बुङोब्ला जोङो अनलाखौथ' जोङो माइरंनिफ्रायनो मोनखायो नङा होनब्ला।
औ नंगौ नोंथां औ।
खौ जोङो ओ मोजाङै ओ सोमनानै ओ जेखिनि नांगौ एबा जखा बायदियै जोङो देनानै लायो। देनानै अन गुन्दै महरै। जोङो बानायो। बिदिनो जोङो। ओ अनला बे अन गुन्दैजों जोङो ओ अनला जानोब्ला थालिर फस्ला एबा औवा मेवाय एबा गोबां रोखोमनि ओ मैगंजों जोङो ओ अन गुन्दै। रुहोनानै एबा अनला महरै जानाय जायो।
औ नंगौ औ।
ओ थालिर फस्लानियाबो जोबोद गोथाव जायो एबा थावो। आरो औवा मेवाइ। ननियाबो जोबोद थावो बेजों लोगोसे ना बेदर होयोब्ला। ओ थावसिनो आरो।
औ औ।
बिदिनो ओ गोबां रोखोमनि ओ बेफोरल' नङा गोबां रोखोमनि ओ मैगंफोर दङ जायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जाबोनानै दासिमबो जाबोगासिनो दङ। ओ बिदिनो लाइ लाफा। बा होननानै बुङोब्ला जोंथ' जोबोद। ओ। गोथाव मोनखायो औ लाइ लाफा। लाफाखौथ' जों मिथिखायो माबायदि जायो बे लाइखौ। खौ खानानै मोजांयै। मोजाङै सुनानै ओ भाजाबो जाजायो आलु मथर बुट सुवाब सयाबिन जोङो भाजाबो जाजायो आरो ओ खारैबो जाजायो आरो अनलाबो जाजायो आरो मै मैद्रु मैद्रुखौ ओ मैद्रुखौथ' जों माजों बानायनो होननानै बुङोब्ला जोंथ' मिथिखायो मैद्रु जोङो बे लाफा लाफा लाफाजों जोङो बानायखायो मैद्रुखौथ' बयबो गाहाम ओ गोथाव मोनखायो रावबो मैद्रुखौ जाया होननानै थाया औ बिदिनो जोङो ओ जोंनि उदै खौ सुफुंनो हायो ओम बेफोरबायदि ओ मैगं थाइगंखौथ' जोङो न'आवनो गायखायो नालाय आरो बायनानैबो मोनो आरो आरो न'आव गायनायखौ फाननानैबो रां आरजिनो हायो त' बिदिनो जोङो ओ सबाय सबायाइनि ओ आबादखौबो जोङो ओ सबाय स जोङो ओ फोनो होब्ला फोनानै बेनिफ्राय राबाथाय ओ खानानै एबा दाननानै लाबोनानै मोजाङै फोराननाय जायो फोराननानै बेनिफ्राय ओम मोजाङै नायो नानानै जावनानै जाय जानोखिनिखौ दोनगोन ओ आरो फाननाय खिनिखौ फानो बिदिनो रां आरजिनानै लायो आरो खायसे न'आव ओ सबाइ आबाद मावाब्ला ओ सबाय जानो थाखाय ओ दुखान एबा हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोयो जाय खौ बे सबायखौ गथाबो मोनो आरो हुख्रेम खानायबो मोनो ओ गथायै ओ लाबोयोब्ला मोजांसिन मा मानो होनोब्ला बेखौ नों ओ गोबां रो रोखोमनि बानायनाबो जानो हागोन ओ स' बिबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंखौ गोबां आलादा आलादा महरै बा मैगं भाजा बानायनानै जायो त' बिदिनो नोंथाङाबो ओ एसे फोरमायनानै होनो हागोन गोनना सुंद'यै
थिग बेबायदिनो जोंङो जेरै नाफाम नाफामाबोथ' जों ओंखाम जानो आरो खायफाया मोनामनाय मोनो आरो औ नाथाय जों जाग्राफोरनि थाखायथ' नाफामनि मोनामनाया मोदोमनायसो जोंङो नाफामखौ माबायदि बानायो होनना बुङोब्ला गिबियावनो जों नाफामखौ नाफामखौ जोङो बानायनो थाखायथ' जोङो ना नांथारगोन। ना फिसा नाखौ दंग' नाला दैमा आरिनिफ्राय गुरना लाबोनाय ना ना बोथिया ना सें ना फिथिग्रि ना मावा बेफोर नाखौ होनाय जायो आरो ना जों नाखौ गिबियावनो सायग्रोनानै बासिगोरनानै साफा सुनानै नाखौ फोराननाय जायो।
औ
आरो बेबायदिनो जों नाखौ एसे नाफामाव मोदोमसिन होनो थाखाय जों नाखौ अरखियाव बा अराव जों हांनाय जायो आरोना। हांनाय माने जों फोराननाय जायो आरो
औ
बेबायदिनो जों नाखौ उलार बा दिंखि बेफोरबायदियाव देनाय गुन्दै खालामनाय जायो आरो आथिखाल मुगायावथ' जोंना गोबां मेचिन ओंखारबाय गुन्दै खालामजाग्रा। न'खर न'खर बयनाबो बयनाबो नङाबाबो ओ दाना खायफानि न'खराव नुनो मोनो आरो बेफोरावबो गुन्दै खालाम नाय जायो आरो नाफामखो बानायनो थाखायथ' जोंना थास' नांथारगौ थास'खौ जोङो फिसा फिसा थुख्रा बिगुरखौ जिरनानै होनाय जायो आरोना थास'जों नाजों देग्लिफिननानै जों बेखौ औवानि हासुं बा जोंनि बे ग्लासनि आयनानि जे ओ बथल बा थेमा बेफोरबायदि थायोना जों बेफोराव सोनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे जोङो औवानि हासुङाव गोरायै थालिरनि बिलाइखौ मुथेनानै दोनो जाहाथे बेयाव बार हाबा बा एम्फौ जे बो हाबनो हायै बायदि। औ बेखौ ओमफ्राय जों बिदि खालामनानै ओ थामजि दिननि उनाव बा थामजि साननि उनाव जों बेखौ जाजायो आरो
बेखौ नाफामखौ औ जेसेबांसिन गोबाव सान दोनगोन एसेबांनो बिनि मोदोमनाया बांलाङो आरो
औ औ मोजांसिन जायो आरो बेखौ जों थिनानै दोननोबो हायो आरो ओरैनो खमैनो बानायनानै दिन निफ्राय लानानै जोङो थामजि दिननि उनाव जाजायो आरो
औ
औ । बेबायदिनो जोङो बे बेखौ थास बिथरि जोंबो जाजायो सबायजोंबो जाजायो । आरो बेबायदिनो ओ जों दैखौ फुदुंग्रोनानै बेखौ दैयाव संनानैबो जाजायो आरो । ओ । ओ जाबायदि गोसो बा बानलु हाखावनानै होजायो जाब्रां सामब्रां नों जि जाबायदि मस्ला जानानै मोजां मोनो बेफोरखौ हाइजें बेफोरखौ होजायो आरो ।
औ । द नों थां थां । जोंना समाबो जाबाय । ओ नोंथांजों । ओ मोनथियै बाथ्राखौ गोबां मोनथिनानै मोनबाय । आरो नोंथांजों ओ सावरायनानै गोबां गोजोननायबो मोनबाय । त नोंथां ओ दोननिस । दे दे समाबो जाबाय औ औ दे ।